हेल'
हेल' हेल' नोंथां खोनादोंना नोंथाङा हेल' खोनादोंना
औ खोनादों औ औ खोनादों
नोंथांनि सिगाङाव आं दा मैखुननि आयदानि बागै एसे बुंथिनो सानदोंमोन बुंनो हागोन ना आङो
औ दे बुंनो हागोन।
ओ मैखुन होननानै ओ खोनादों मैखुन होननानै बुङोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि मैखुनखौ मोननो हायो नंगौ नङा होनबा नोंथां।
औ औ
जोङो मैखुनखौ गुबुन-गुबुन रोखोमनि मोननायजों लोगोसे जोङो बेखौ न'आव फिनाय आरो न'आव बानायनाय आरो हाग्रानि मैखुन हाग हाग्रायाव एबा हाग्रायाव रज'नाय आरो बेफोरबायदिनो गोबोर खियाव जिगाबाव आरो उरिनि मैखुन बेफोरबायदिनो गोबां मैखुनखौ जों मोननो हायो। आरो इफोरबायदि बिदिनो जोङो माखासे मैगुनफोरखो जायो आरो माख माखासे मैगखुनफोरखो जाया जेबायदि माखस खुफोरखौ जायोबा जोंहा जोबोद खहा जायो होननानै जोङो मिथिनो मोनो। आरो बियो आरो बेखौ जायोब्ला जोंहा देहाया खहा जानायजों लोगोसे जोबोद गोबानाय जायो खर' सानाय जायो होननानै जोङो मिथिनो मोनो नंगोना नोंथां ओ बुंनो थांबा जोङो जानायनि बेलायाव मैखुननि बागै बुङोब्ला जोङो मैखुनखौ उरिफोरनिफ्राय मोननायखौ जों जायो जाय मैखुना न'आव बेरो न' सिङाव बे न' सिङाव आथिखालावथ' मानसिफोरनि सोरनिबा-सोरनिबा न' फुराना फोराव जों बेरनायखौ नुनो मोनो। जेरैबायदि जायनि न'आव उरिफोरा बांसिन बेफोरनि न'आव बे मैखुनफोरा बेरनानै बेरो आरो बेफोरबायदिनो खाय खायफा मानसिफोरा आरो बे मैखुनखौ बानायनो थाखाय एबा गावनि फालांगियाव बाहायनो थाखाय जोङो जिगाबफोरखौ हानानै रुनानै बेहाय माखासे मुलि होनानै मैखुन बेरहोनाय जायो। जाय मैखुंखो जोङो बाजारफोराव फान्नायखौ नुनो मोनो। आरो बिनिफ्राय गोबां रां आरजिनायखौबो नुनो मोनो नंगौना नोंथां। आरो थिग बेबायदिनो जोङो माख माखासे मैखुनफोरखो बेफोरबायदि जानायखौ आरो जों मोनबावनो हायो जे जोङो दुब्लिफोराव रज'नाय मैखुन जाय मैखुनफोरा गोबोरखिनिफ्राय रज'यो। जों बेखौबो जानाय जायो। आरो मैखुना गोबां रोखोमनि जेराव मेराव बेरो होननानै आं नोंथांनि सिगाङाव जेरैबायदि बुंदों आरो ओ मैखुनफोरा बेरबावो जे दंफां सेवनाय एबा दंफांफोर माबेबा फुराना दंफांफोर जेब्ला गोबाव समसिम थायो एबा गोबाव समसिम मुसिना थानाय मैखुनफोर ओ गोबाव स समसिम दंफांफोरा मुसिना थानायफोराव मैखुन बेरनायखौ जों नुनो मोनो नंगौना नोंथां? आरो जायगा लानानै जायगा जोङो गोबां गोबां रोखोमनि मैखुनखौ बेरनाय नुयो जेलै बेलेग हादराव बेलेग मैखुनखौ बेरनायखौ जों नु मोनो आरो जोंनि हादोराव जोंनि बेलेग मैख बेरनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायद बिदिनो आथिखालाव जोबोद रोख रोखोमनि मैखुनफोरखौ जोङो मबाइलफोराव मानसि बेफोरनि जानाय फिद'फोरावबो जों नुनो मोनो ओ बिफोरनि मैखुना एसे आलदायै जायो। अबेबा मैखुना बिसिनाया गथाफै गथा जायो। आरो जोंनिथिंनि मैखुङा बुंनो थांबा एसे आलदायै जायो गासैबो मैखुना एखे रोखोमनि बेरा गासैनिबो महरा बेलेग बेलेग जायो थेवबावबो जों इखौ गासैखौबो मैखुन एबा मैखुन मैखुननि मुंखौनो दोननायज जायो आरो बिब मैखुन बेरनाय होननानै बुङोबा जोङो गोबां सेवनाय मुवाफोरावबो मैखुन बेरनाय नुनो मोनो बुंनो थांबा जानायावल' खोथा फैया बियो ओ माबेबा मोनसे खाजाफोरखौ जोङो गोबाव स समसिन दोनोब्ला एबा बियो जेब्ला सेवलाङो अब्ला जोङो बियो मैखुन बेरनायखौ नुनो मोनो। जाय मैखुनखौ जोङो गाज्रि होननानै मिथिनाय जायो, बेफोरबायदि खाजाफोराव मैखुन बेरोबा जोङो बेफोरखौ जानाङा, बिफोरखौ जायोबा जोंहा जोबोद खहा जायो आरो जों बेरामाव गोलैयो, जायजों जोंहा उदै सानाय जायो, खिनाय जायो, गोबानायज जायो आरो गावनि ओ देहाखौ खस्थ' खालामनो जायो आरो नोंथाङा बेफोरबायदि मैखुननि बागै एसे मिथियोबा फोरमायनो हागोन।
औ आंथ' जि मिथियोमोन नोंथाङानो बुंलांबाय अब्लाबो आं जि मिथियो एसे बुंना होनो सानबाय। ओ मैखुनख औ औ मैखुनखौ माबोरै बानायनाय जायो आं बिनि बागैनो जि मिथियो बेखौ नोंनो एसे फोरमायनो सानबाय। ओ जेरै जों ओ नोंथाङानो बुंलांखाबाय मैखुना ओ हारसिंबो बेरो आरो बे मैखुनखौ जोङो ओ मा होनगोन बेखौ ओ न'फोरावबो बिदिनो गाव बा गावनो बानायनाबो लानाय जायो आरो बेफ बानायनायफोरजोंनो फाननानै गोबां ओ ओ मानसिफोरा रांबो खामायो। ओ मैखुन खौ जुखाम बेगरनिफ्रायनो बानायनाय जायो। आरो बे बेगरखौ जोङो ओ दखानफोरनिफ्राय जों बायनानै लाबोनाय जायो।
औ औ।
बिदिनो न'आव थाखानाय हिसाबैबो जों मोननो हानाय जायो।
औ।
ओ मैखुन बानायनो थाखाय सिगांनो जिगाबखौ मोजाङै दानग्लिना लानाय जायो। ओ जेसेबांनो सिगां जिगाबखौ मोजाङै दानग्लिगोन एसेबांनो माने बे मैखुनखौ ओ बनायनो बानायनो थाखायबो मोजांसिन जागोन आरो ना।
औ नंगौ।
ओम गिबियावनो बेखौ जिगाब खौ दानग्लिनानै जोङो रुनाय जायो आरो रुखांनायनि उनाव बेखौ ओ बिदिनो प्लास्टिकआव बा हायाव माबा मोनसे बनानै बेखौ जोङो फोराननो फोराननाय जायो। बिनि उनाव औ, बेनि उनाव जोङो बे मैखुन ओ फोनो थाखाय जि जिखाब दानग्लिनानै लानाय बेखौ जोङो प्लास्टिकाव सोनाय जायो आरो गेजेर गेजेर ओ बे मैखुननि बेगर खौबो होनाय जायो आ आरो जिगाब सोनाय जायो बेबाय दिनो ओ मोनसे प्लास्टिकआव बेखौ गोरायै खाथुमनानै दोननाय जायो आरो बे प्लास्टिकखौ एसे एसे ओ गुदुं गुदुं फलंनानै होनाय जायो। जाहाथे ओ बे गुदुंनिफ्राय बे मै खुना ओंखारबोनो हानाय बायदियै ओ मैखुनखौ बानायनि थाखाय जोङो ओ बिदिनो गुसु जायगाफोराव मोजांसिन जायो आरो।
अ औ।
आं बेखिनिखो नो मिथियो आरो मैखुननि बागै माबायदि बानायनाय जायो ए सेबां मोजाङै मिथिया बेखिनिखौनो एसे मिथियो आरो। औ बेनिफ्राय नोंथाङा माबायदि ओ।
नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों जे मै खुंखौ जोङो ओ बानायनाय आदबखौ नोङो खोन्थादोंमोन। ओमफाय बेफोरबाय दिनो ओ मैखुनखौ जेरैबायदि दानग्लिना बानायो बे नंगौ सैथो बाथ्रा आरो बेजों लोगोसे से जोङो रुनानै बेखौ मोजाङै जोङो जेब्ला रुखांगोन बे मैगुनखौ जोङो प्लास्टिकआव गोरायै नारसिननानै जोङो खाथुमनाय जायो जाय खौ जों गोरायै खाथुमनानै। माबेबा न'खौ जों माबेबा बे बानायायनानै दोननाय जायो जायनि थाखाय बेखौ जोंनि एसे जे गोजान गोजानाव जोङो आलायना दोनो मानो होनबाना मैथुंनखो मैखुनखो जोङो ओ मोजाङै दोनो मानो होनबा जोङो बे मैखुनखो जाबसिनना दोनोबा मैखुना मोजां जाया होननानै ओ खोनानो मोनदों जायनि थाखाय जोङो बे मैखुनखौ मोजां स्राङै गावनि गोसो बायदि मोजां दोननानै बिनि सायाव जोङो दै लुनानै होबाय थायो जेब्ला समसिम जों मैखुनखौ बेरनाय नङा अब्ला जोङो दैखौ लिमिदनि होयो एबा जेसेबां नांगौ ज खायै जोङो बे दैखौ होनाय जायो आरो मैखुना जेब्ला बेरनो लागोन अब्ला जोङो माबेबा सम लानानै जोङो बेनि माबाखौ नायनानै मैखुननि मोजां जायो ओ मोजां जादों ना जायाखै बेखौ मोजाङै थाल होनानै नायनानै जोङो दैखौ अबेयावबो खम होनांगौ जायोबा जों खम होयो आरो अबे बा बाराहोनांगौ जायोबा बारा होयो आरो बेफोरबायदिनो जोङो म खुनखौ जेसेबांनो देरो एसेबांनो आबार खालामलांबाय थायो आरो जेब्ला बे मैखुना जेब्ला खिलिजेनदोंमोन अब्ला जोङो बे मैखुनखो जोङो ओ माबानानै खानानै जोङो लायो। ओमफाय खानानै लानानै आरो गो दान बेरबाय थानायफोरखौ जोङो बेफोरबायदिनो मोजाङै आरो बेखौबो आबाद लाबाय थानायखौ नुनो मोनो। आरो लोगोसे बे मैखुनखौ बेरहोनो था जोङो जिगाब रुनायजोंल' जाया जेरै नोंथाङा बुंदों जों बाजारफोरनिफाय माबा मोनसे मेडिसिन बायनानै लाबोनानै जोङो होनाय जा होननानै नोंथाङा बुंदों जेरैबायदि बे बेफोरखौ होनानैसो जोङो मैखुनखो जानाय मैखुनखो जोङो ओ देरहोनो हायो। जोंनि बेफोरबायदि बानायनाय आदबाव आरो जोङो। बेफोरबायदि फाननानै आ आरो बे मैखुननि बेसेनखौ जोङो गोबां गोबां मोननो हायो। जाय मैखुनखौ जोङो बेफोरबायदि बानायनाय आदबनिफ्राय बायनाय बायनानै जायो बेफोरनि बेसेनफोरा जोबा जोबोरैनो गोबां जायो।
औ।
मैखुनफोरा बुंनो थांबा न'फोराव मैख न'फोराव बेरनाय मैखुनफोरा एसेबां गोबावलागि थाया मानो होनबाना बिसोरो जेसेबांनो दिन थांगोन एसेबांनो मैखुनाबो रालांबाय थागोन आरो रानायजों लोगोसे डायरेक्टलि बियो सेवनाय बायदि जालाङो आरो बिदिनो एसे फेसवनाय साइस जालांनानै गाज्रि जालाङो जायखौ मानसिफोरा बासि बासि बासिनानै मैखुनफोरखौ लाबोनानै जानो जायो आरो मै फुनखौ जोङो गोबां मानसिफोरा गोबां रोखोम रोखोमै एवनानै जायो खायफा खायफाफोराा भाजाफोरबो जायो आरो खायफाया बेफोरबायदि बिदिनो बेलेग बेलेग आदबफोराव होफानानै जों जानायखौ नुनो मोनो आरो मैखुनफोरखौ बिदिनो जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो मैखुनखौ जोङो जेरै दयनि बुंनाय बायदि जोङो मोजां आरो गासैखौबो जों मोननो हायो जायखौ मानसिफोरा मोजाङै गावनि साननानै आरो गावखौ नायनानै बेफोरबायदि मैखुनखौ जोङो जानांगौ माबे मोजां माबे गाज्रि बेफोरखौ नायनानै जायोबासो जोंनि देहाया मोजाङै थागोन आरो जोङो मोजां मैखुनखौो जाब्लासो जों जोंनि देहायावबो जेरैबायदि सक्तिफोरखौबो जों लाबोनो हायो म मैखुनफोरावबो जोङो माखासे प्रटिनफोरखौ मोननो हायो जायनि थाखाय जों मैखुनखौ जानाय ज आरो बेफोरबायदिनो जोङो मै मैखुनखौ गोबां रोखोमनि मोनो दा नोंथांनि बा नोंथांनि सेराव आं जेसेबां मैखुननि फारसे गियान मोनदों एबा जा एसेबां फैसा बुंनाय बेसेन गोसा बिबुंथि मोनदों नोंथांनिसिम साबायखर आरो आं दा बे दखुनि बागै बुंनाय खौ एसेबावनो दोनथनो सानबाय
औ औ दे गोजोनथों
मिथ